खोनादों ना
औ खोनादों दे
नोंथाङा फ्रि दं ना
दङ फ्रियानो दङ
ओमब्ला मागोनि बागै एस सावरायनो हागन ना
औ हायो
हम आथिखालाव नोंथांमोननि गामियाव अ मा बाबदि सिबिनाय जायो बा फालिनाय जायो
मागोखौथ जोङो दायो बिदिनो मा होनो माग मास माबे समाव जायोमोनलाय ओ मागोनि माबानिफ्राय फिथा सोमना दोनबाय ओमफ्रायो एक था एक थारिग फाय सावबाय आरो थावनानै इदिनो सोरबा सोरबा मागो समाव ग' खौनो बेलागुर जाहै बै। फा मागो एक थारिख जागोननो मा संक्रान्ति खालि आरो
ओं
सोरबा हानायफ्रा बिदिनो फैसा माबानाय फ्रा गथफोरनो इदिनो माबा जाहोयो बेलागुर सावना जाहोयो आरो बाय फिथा देनाय समाव देबाय सावबाय ओमफ्राय गथफ्रा बिदिनो मा होनो मागिनानै जायो।
ओं
गोबां रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो बिदिनो माइब्रानि जोसानि नालेंखल लादु ओमफ्राय सिबिं लारु बानायो आरो
ओं जोंथिंजायबो बिदिनो जायो थारमाने जोंथिंजाय इदिनो दुब्लि दुब बेयाव फिसा फिसा न लुनानै बेलागुर न लुयो आरो न लुनानै बिदिनो हर थागुलायगोन आरो बिदिनो बेदरफोर ओंखामफोर ज' जायो आरो लोगोफोरजों लोगोफोर ज'नो ओमफायो सोरां सोरांसि दाउ उखा गाबिनि सिगां सावो नखौ दुगैखांनानै दाउखा नुबा दाउखा जायो होननानै थारमाने खोमसि खोमसियावनो सावनाय जायो आरो
गोदोनिफायनो बे बिलागुर जानायाथ' दंखा खायोआनोसै आबै आबौ समनिफ्रायनो माने सोरां जोखोमनिफ्रायनो
बिदिनो मोना मोनायावहाय फिथा सावनाय जायो नालाय बे बेलागुर जानायावहाय लां-लां-लांफैगुलायो आरो फिथाखौहाय ओमफाय फुं फुङावहाय इदिनो गथ' गथ'फ्रा मागियो
उम बेलागुर सावखांनो मागियोमोन ना दाना गथ'फ्राबो एस एसे लाजि-लाजियोदा आमफाय ओंखायनो बेलागुर सावनायफ्रा फिथा मागिनायफ्राबो खम जालांबाय आरो
उम
बिदिनो सासे सानै मागियो आमफाय इदिनो गामि गामि बोराय बुरिफ्रा बिदिनो ज' ज' लोंलायो आरो होनबा बो मागिनाया खम जाबाय आरो
ज बुरिफ्रानो हाबो आरो बिदिनो ज' ज' गामिनि गामि ओंखारलाय
ओंलाय इबोथ एसे गोदोनिफ्रायनो सोलिखायो नालाय बुरिफ्रा माने गा न' न' हाबनानै जुमाय लोंनाय सोरहाबा बेदर बायदिसिना जानाय मागोनि नामाव होननानै तणं ओमफफ्राय ओरैनोथ' माने बैसागु माबा बैसागु बायदि मागोआवबो मोसायो नामा नोंसोरनिथिं खोनादों? हेल' खोनादों?
उम ओं बिदिनो माने राइफोरखौबो एसे‌ एसे लोङो आरो बिसोरो मागिनानै
औ मा मा फिथा बानायो नोंसोरनिथिं मा मा फिथा बानायो दायो?
थावनि थाव ओमफ्रायो थाव सिथाव ओमफ्राय फिथा गोलाव नालेंखलनि फिथा बेफोरबायदि बानायो आरो सोरबा सोरबा बेलेग बेलेगबो बानायो मोनसे मोननै नसिनि थिं जाय लाय?
जोंथिंबो बिदिनो बानायो मा बिदिनोथ इथा फिथा थावनि फिथायाथ' एथ' थाखायोआनो नालाय
ओं
सिबिंनि लारु बानायला बायो आरो ओमफ्राय नारेंखर लारु बानायो
ओं
ओरैनोथ' जेबो फिथा बानायनो रोंला रोङानो होनबाय सिगांनो मानसिबासो मालाय बिराद बायदिसिना बानायनानै जायोमोननो
उम
माबा अन अन गुन्दैखौबो गोरान फोराननानै मा जायोमोन ना फिथा माबा मा खालामनानै थायोन बे दाबो सम सोरबा सोरबा जायो माने अन गुन्दैजों फोराननाय फिथा फिसा फिसा फिसा सावनानै जुलाफि बायदि सावनानै जायोना गेस स्रेमनो मागोफोराव खोनादों नोङो हेल'
ओं
हेल' माबा रावा ओंखारबोनो नागेराखै नोंनिया एसे
आथिखालावथ' खोनादो नोंथां दा